हेलौ नोंथां ओइ औ खोनादों गुड मरनिं नोंथां
औ औ मरनिं मरनिं नोंथां अ गिबियावनो नोंथ थांखौ ओ फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय
अ नोंथां दिनै माने जोङो फरायनायनि सायाव बा बिजाबनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव आङो हरनाय जादों बा सावराय जागोन ना नोंथां
आ सावरायजागोन दे नोंथां स्टार्ट खालामबानो जाबाय
नोंगौ नोंथां दाथ' गोलोम बोथोर समबो जाबाय माखासे फरायसाफोरा बे गोलोम बोथोरनि समाव ओ न'आव थायो बा सोरबा न'आव माखासे फरायसाफोरा टिउसनबो लायो बिमा बिफाफोरा माने टिउसनबो लाहोयो बिदिनो दा थ' गर'म बोथोर समाव गु आरो जि आरो जिसे जिनै थाखोनि फरायसाफोरनाथ' गोलोम बोथोरनि समाव माखासे ओ दैदेनगिरिफोरा माने बिदि गोलोम बोथोरनि समाव फोरोंनाय हाबाफारिखौ होनाय जायो आरो जोङो बिजाबखौ जिमाननो फरायगोन बा जोङो बिजाबनि फारसे जों जेसेबांनो गियान लागोन एसेबांनो जोङो गियानखौ मोननो हागोन बा जोङो सोलोंथाइनि फारसे मोजां थाखोसिम जों दावगानो हागोन बा जोङो माखासे साख्रि बाख्रिनि बेलायाव जोङो मोजाङै माने फिथाइखौ मोननो हागोन जेब्ला जोङो मोज बिजाब खौ जेब्ला मोजां फरायगोन जेब्ला जोङो बिजाबनि फारसे बि ओ बिजाबाव मा दं बा बिजाबाव जोङो मा मा फरायनो मोनबोदों बैफोरनि फारसे जों जोङो गियानफोरखौ बुथुमना लायोब्ला बा जोङो मिथिजोबनानै लाग्रोयोबाथाय माने जोंनि ओ माखासे हाबाफारि बा जोङो साख्रि बाख्रिनि इगजाम होनायाव जोङो ओरैनो माने गोरलै जागोन आरो बिदिनो जोङो गोबां ओ फरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मिथियै बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनो बा जोङो माखासे से फरायनायनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनो हायो बा फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे ओनसोलनि जेंना बा आथिखालाव जाबाय थानाय थासारि बैफोरनि सायाव जोङो बिजिरनानैबो जों नायनो हायो नाथाय जों जेब्ला फराया बा जों सोलोंथाइ फारसे जेबो रोंगौथि गैया अब्लाना जों माखासे थासारिफोरनि सायाव जोङो रोंनाय नङा बा जोङो अ जोङो नायफिननो हानाय नङा आथिखालाव जोङो बा जोङो गोबां ओनसोल बा गोबां जायगाफोराव जोङो दैबानानि जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बैफोरनि सायाव जोङो ओ फ जोङो माखासे स्टाडि बा जोङो फरायनानै बेफोरनि सायाव जों जेंनाफोरखौ माबोरै हेबथानो हा हागोन बा माबायदि राहा खालामनानै दै जाबाय थानायफोरखौ जोङो ओ फोजोबनो हागोन बैफोरखौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों गियान आरजिनानै लायोब्ला बेफोरनि माने जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो हागोन होननानैबो आं सानो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नं
जेसेबांनो जों बिजाब फरायगोन जेसेबांनो जों गियानखौ आरजिना लागोन बेनिखायनो जों बा जोङो माने हारिखौ मोजां थाखोसिम लांनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा गिबियावनो जौगानांगोन बा जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ मोजां खालामनो थाखाय जों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ नांगौ बायदि हेफाजाब होनो हानांगोन नांगौ बायदि सोलोंथाइनि फारसे गियान होनो हानांगोन अब्लाना जोंनि हारियाबो माने मोजां थाखो आव माने दावगानो हागोन बुंनो थाङोब्ला जोंखौ गोबां फोरानो जोंखौ नोजोर होयो अब्लाबो जों बैफोरखौ जोङो नायालासेैनो जों गुबुना बोरैबायदि जौगादों बा जोंनि बैफोरबायदि जौगानो थाखाय जों नाजानांगोन। नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हा गोन नामा नोंथाङा आंनो।
दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेब्ला जोङो बिजाब फराया अब्ला जों गासिबो संसारखौनो खाना मोननानै लायो नङा होमब्ला मानो होननानै बुङोब्ला ओ जों बिजाब फ फरायनाय बा उम जों रोंगौथि लानायानो जाहैबाय जों गियान सोरजिनाय। जे जेब्ला जों गियान मोनगोन अब्लासो जोङो ओ गावनि संसार नि बा गावनि ओ ओनसोलफ्राव जाथाय जाबाय थादों बा माखासे
ओ जाथायजों माने मोगा मोगि जायो। जों बिसोरखौ नायबिजिरनानै जोङो बिसोरखौ स्ट्रङै जोङो बाथ्रा बुंनो हानाय जोंहा मोनथाय जागोन जेब्लानिया जोङो बिजाब रोङा बा जों फरायनाय फारसे जों जोंहा जेबो गियन गैया अब्लानिया जोङो ओ गावनि न'खराव माबा मोनसे जेंना जानायखौबो जोंहा सुस्रांनो हानाय केपासिटी गैया मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंहा गियान नि आंखाल जों गियान गोनां रावै जोङो बुंनो रोंनाय नङा नङा होमब्ला ओ सोरबा सासे सुबुङा गोरोन्थि मावनायखौ जोङो बेखौ जों आ आंनि न'खराव सोरबा सासे सुबुङा गोरोन्थि मावो बा गोरोन्थि लामाजों थांबाय थायो अब्ला नों बे गोरोन्थि लामाखौ सासे गियान गैयै सुबुंआ ओ बे गोरोन्थि लामाजों थांनायखौ ओ गियान गैयै सुबुङा बुजायनो थाखाय एसे गोब्राब जायो एसे टाब जायो होननानै बुङोब्ला जिहेथु बे नाव गियाना बिराद खम गियाननि आंखाल जायनि जाहोनाव बियो बिजाब फरायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बिनियाव गियाना मानो गैया होननानै बुङोब्ला बियो बिजाब बि नलेज मोनाखै बिजाबाव गोबां नलेज होयो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो जोङो फरायनायनि बेलायाव जोङो गासिबो स्ट्रं जानांगौ दा ओ गोदो जेरैहाय बायि गोदोफोरनि समावथ' जों ओन्दै ओन्दै समावथ' फरायनायफ्रानो गैयामोन दा ओ गोबां नुबोबाय जोङो बिजाब फरायनायनि सायाव मानसि माखाया आग
नंगौ नोंथां। हेलौ अ हेलौ नोंथां। खोनादियासै माथो नोंथां नोंआनिखौ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथांनि सोदोबखौ बा रावखौ खोनाफैयाखै नोंथां। नोंथांनिखौ खोना फैदियासै माथो नोंथां अ नोंगौ जोङो सासे मोजां फरायसा जानोबा बा जोङो ओनसोल बा समाजनि गेजे राव माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो बाथाय जोङो माखासे बि माने सोलोंनायनि गेजेरजों जों माखासे गियान आरजिनानै बैफोरनि सायाव जोङो जेंनाफोरनि सायाव जोङो बोस्रांनो हायो नोंगौ हेलौ नोंथां अ नोंथांनि सोदोब बा नोंथांनि रायलायनायखौ आङो खोनाफैनाय जादियासै। नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों बियो थारैनो सैथो नोंगौ जोङो समाजनि गेजेराव माखासे थासारिफोर सोमजियो जाय थासारिफोरा मालाबा समाव जोंखौ गिखांनायबो सोमजिहोयो। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिङा गोबां खम बा जोंनि ओनसोल बा गामि ओनसोलाव माखासे सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानायफोराव माखासे माने बुजिस' हाया बा फरायनाय बिबांफोरा माने खम जायो जायिनि जाहोनाव गामि ओनसोलाव माने थासारिफोरा बांसिन माने जेंनाजों मोगा मोगि जानां गौ जायो। बैफोरखौ बोस्रांनो थाखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफोरा दानिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइ लानानै दानिफ्रायनो मोजां फरायनानै ओनसोल बा आथिखालाव सोमजिबाय थानाय बा आथिखालनि जाफ्लेबाय थानाय जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा फरायसाफोरा लाइमोनफोरा गासैबो बिबान लानांगोन बिबान लाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव मा जादों मा थासारि जादों बैफोरनि थासारिफोरखौ जों नायनो हायोब्ला ओनसोलाबो जौगागोन ओनसोलाबो माने जिबायदि जौ गानांगौ बैफोरबायदि बिथिङाव माने जौगानायाव माखासे खामानि लागोन बा बिफाव लागोन। हेलौ नोंथां। नोंगौ नोंथां जोङो माने गोदो उन्दै समाव जों जेसेबांखि फरायदोंमोन दा आथिखालाव जोङो बेसेबां थाखोसिम फराय बेखौ बा जोङो फरायनायनि गेजेरजों मा मा गियान आरजिनो हाखो मा मा सोलोंबोनो हाखो बैफोरखौ जोङो रोंनांगोन। बा जोङो मिथिनांगोन गोदोनि समाव जोङो खोब फरायनायफोरखौ जों नुयोमोन माखासे फरायसाफोरा ओरैबायदि गोदोनि समाव रोङोमोन। बा गोख्रोंखामोनबो बा जिमान क्लास टेेनलागै फरायोब्ला क्लास इलेभेनालागै फरायबा नाथाय ओरैबायदि साख्रिबो मोनोमोन। बा गोदोनि समाव माखासे सुबुंफोरा बारा फरायामोन, जाय फरायो बा बै सुबुङा साख्रिनि मास्टार साख्रि बा बायदि बायदि बिथिङावनो थाबैनो साख्रिखौ मोनोमोन आरो गोदोनि समाव। नाथाय आथिखालावथ' साख्रिनि बेलायाव बुंनो थाङोबा गोबां माने नाजानांगौ जाय फरायसााया गोबां रोंगौथि गोनां जाय फरायसाफोरा ओरैबायदि मोजां मोजां फरायसाफोराव फरायनानै बा फरायसालियाव फरायनानै मोजां मोजां नाम्बार लाखिनाय जौखोन्दो लाखिनाय बैफोरबायदि फरायसाफोरासो आथिखालाव माने मोजां सा ख्रिखौ मोननो हादों मोजाङै माने ओनसोल एबा समाजनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हादों। होननानै आङो सानो बा नुबोगासिनो। दा आथिखालावथ' जोङो बेफोरबायदिखौ बुंनांगोन नोंथां बा जोंनि समाज जोंनि ओनसोल बा जोंनि थासारिफोरा माबायदि जादों। बा माबायदि जागासिनो दं बैखोर नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनबोयो गोदोनि समाव मा बाय दिमोन दा आथिखालनि समाव जों मा बायदिमोन जों गोदोनि समाव माबायदि फोरोंजानो मोनदोंमोन गोदोनि समाव जों फरायसालियाव माबायदि थांनांगौमोन बैफोरखौ जोङो मोनबोदों बा जों बैफोर खौ नुबोगासिनो बा जोङो नुगासिनो। बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोङो न'निफ्राय जोङो फरायसालियाव थांनोब्ला माखासे मोजां गानग्रा जोमग्रा गैयामोन बा जोङो फरायसालियाव थांनो थाखायबो नों ननिफ्लाय ननिफ्राय जोङो बस्थ थाखो लानानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन जेब्ला जोंखौ बै समाव फोरोंगिरि बा जोंनि माखासे सोलोंथाइ होगिरिफ्रा जोंखौ माखासे गियान आरजि होदोंमोन माखासे मोजां फरायनायनि बागै जोंखो लामा दिन्थि होदोंमोन बा बिदि बिदि फरायब्ला जोङो जिउआव साक सेस जागोन बा ओनसोल एबा समाजनि थाखाय जोङो मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन होननानैबो जोंनो माने गियान होबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय जोङो माखासे गियानफोरखो जों आरजिना लायोब्ला जोंनि थाखाय खायनो मोजां बा जोंनि थाखाय सुबुं समाजनि थाखायबो जों खामानि मावनो हागोन बा ओनसोलाव जोंनि बर' हारि समाजनि गेजेराव आथिखालाव माबायदि थासारि जागासिनो बा आथिखालनि गेजेरजों जोङो माबायदि लामाजों थाङोब्ला जोंनि समाज एबा जोंनि हारिया मोनसे मोजां लामा बा मोजां थासारियाव सफैगोन बैफोरखौ जों माने नोजोर होनानै आवगायोब्ला जोंनि समाजनि थाखायबो मोजां बा जोंनो मोनसे मोजां थाखोआव थांनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जों नोजोर होनांगोन बा ओनसोलनि थासारिया माबायदि सोमजिदों बा आथिखालाव माबायदि जागासि नो दं अ नोंथांजों दिनै गोबां बाथ्राखोनो सावरायबाय बा नोंथांनि बेबायदि सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम अ नोंथांखौ उन समावबो बेफोरबायदि सावरायनाय हाबाफारियाव लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो